हेलौ नोंथां
येस हेल'
औ-औ नोंथां ओ गोजोन फु गोजोन मोना बिलि नोंथां।
उम गोजोन मोनाबिलि गोजोन मोनाबिलि
ओ ओ नोंथाङा दा बेस्ट' ओ बेस्ट' नामा नोंथाङा?
आंथ' दा बेसथ' आलाय बेसथ' नंथ'आ जेनेबा।
औ नोंथां आं नोंजों मोनसे थपिक लानानै मोनसे सावरायनो आखायाव लादों आरो नोंथां।
ओ-ओ हागोन-हागोन-हागोन।
औ। नोंथाङाथ' ओ आबादारि मावखायो नोङा होमबा नों
औ मावो मावो दा आबादखौनो मावथ'यो बरत'मान
औ नोंथाङा आबादनि सायाव ओ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा आबादखौ नोङो मोजां माव ओ मोजां मोनो मावो
आत्सा सा जोंहाथ' ओ दा न'खर हिसा साबै बर' न'खर हिसाबै जोंहा दा दैज्लां बोथोर हिसाबै माइ खेथि मावो निफ्राय गोरान खेथिनि बेलायाव औ थालिद गायो ओनिफ्राय बिदि दिनो ओ लेबु माबा मा गयारि बागान थाबाय बेफोरनो आरोखि दा खेथिया बरत'मान माइयाथ' आरो दा दैज्लांखा नालाय माइखौनो उम गायगासिनो दं आरोखि गायनो हाथ'वाखै
औ नोंथां जेनेबा बे ओ नोंदि होनदों थालिदखौ बेसे समाव फिथाइखौ मोनो बेसे समाव मा मा होनांगौ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ थालिदखौ जोङो माने माबानोबा मता मतिस बिराद जत्न' लानांगौ जायो थालिदनिफ्राय बिनिफिट मोननोबा बिबदिनो ओ गिबियाव जोङो थालिदखौ गायग्रोनो बा बिनि फुलि हिसाबै जों माबाखौ मुराखौ गायो नालाय बे मुराखौ बायना लाबोनानै ओ बेखौ जोङो आरो मोनसे गाव गाय ओ गायनायनि सिगां जों हाखौ हालौग्रोना लानांगौ जायो आनिफ्राय हाल एवहो हाल एवखांनानै बे गायनो गोनांबा आरो बे मुराखौनो जों मोनसे लिकुइद माने मेडिसिनाव सो सोमनानै ओमफ्राय दोनग्रोनांगौ जायो आरोखि हरसेफोर दोननो हाबा मोजां जायो। सोरबा बायदिया इदिनो एक कुइनतेल घन्ता दोननानै गायो ओमफ्राय हरसे दोननो हाबा नोंहा हाबहाबना थायोन आरोखि बे मुलिया । सेवनायनि चान्स थाया नालाय, ओमफ्राय बिदिनो गायबाय गायनानै मता मति गरम बोथोरबा बिस दिन फन्द्र दिननि गेजेरावनो। बियो बिलाइ थमब थमब ओंखारबोयो आरोखि। बिलाइथ ओंखारबोआ बिनिफ्राय रोदा माबा‌ ओंखारो। ओंखारबोयो फुलि माबा जानाय ओंखारबोयो आरोखि ओमफ्राय जानानै ओमफ्राय जेब्ला एसे इदिनो जौबाय मास मोनसेसो । एसो थानानै बा फन्द्र दिन पन्द्र दिन। थ जास्लाबावा बिदिनो मास मोनसे देर मास थानानै बिलाइ गांनै गांनै खिलिबोयो जेब्ला बिलाइ गांनै खिलाबोयो अब्ला बिखौ फुरा अननानै बिनि गुदि गुदियाव हासार होनांगौ जायो आरोखि। हासार होनानै बिदिनो आरो थालायबाय बे फार्स्ट केेस्टि जाहैबाय हासार होनाया। हासारनि ओ परियम मथा मथि हासारखौ। ओ जे फार्स्ट टाइमाव जुदि पवासे होदोंबा ओमफ्राय बे नेक्स्ट टाइमाव। ओ बिदिनो थानानै सोरबा बायदिया मास मोनब्रै मोन सोरबा बायदिया मास मोनथामावबो होयो। मास मोनथामाव आरो फवासे फवासेनिफ्राय आरो। फवासे बारायबावो बिदिनो आदा सेर जाबाय। हेल